अ' नोंथाङा मा खामनो
आं नै फ्रियाव फ्रि दं।
आदसा ओरैनो नोंथांमोननिखै अखा हादोंना?
हादों औ अखा हादों।
मायब हो खोथियाफोर फोबाय ना?
ओ फोखांबाय आं। खोथियाखौ।
आदसा फोखां जोबबाय होमबा
औ।
औ। आरो मोजां खबरफ्रा?
मोजां मोजां मोजां खबरा। थिगानो दं।
आदसा। आमफ्राय मोजां ना दासान्दि?
औ मोजां।
जाखांबाय नोंथां?
आं जाथ'वाखै सा लोंखांबाय।
आतसा साहा लोंखांबाय होमबा?
औ सा लोंखांबाय।
ओरैनो नोंथां मोना बेसेसो गायो न'खराव?
गायनाया बारा बुरजा गैया सय बिगासो गायो।
आदसा आदसा जोंनिखैबो बेबायदिनो दायो सान्दुं बो दं अखाबो हादों।
ओम।
बोथोरा दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि।
खोथिया फोखांबाय?
औ फोबाय दिनै फोबावनांगौ दङ एसे।
ओ जेनेबा ओ मा मा खोथि खोथिया फोदों जेनेबा?
ओरैनो बंग बन्दु होननाय मोनसे दङ खोथिया बेखौ फोबाय आरो फो अनो दङ माखासे खोथिया मालाय फोग्राफ्रा फोखांजोब्बाय गायनो जासिगोना सोरनिबा सोरनिबा।
औ।
ओम।
जेनेबा बे बंग' खोथिया होननाया गोदान नामा?
हा?
गोदान नामा खोथिया?
औ गोदानानो ओं गोदान गोदान माने बोसोरसे जाबाय गायनाया थांनाय बोसोराव गायखांबाय एसे।
खोना खोनाफेराखै ओं खोनाफेराखै आरो ओमफ्राय दासो खोनादों आरो।
आतसा।
जोंथिं ओरैनो माबासो रन्जित मासुरि बिदि
आदसा सा सा ओरैनो बोथोरा दा सानदुं दुंदों ना अखा हादों नोंसिनिखै?
सान्दुं फैदों फैनायालाय जोंथिं दा सान्दुं फैबाय
अखा दाहाय हादोंमोन ना जोंनिखैजाय हागासिनो दं अखा थाइफैगासिनो दं।
आदचा सानदुंखु सानदुं दुंलांसिगोन दां
होम बे अखायानो हालाय गारलाय
दुब्लि बारिफ्राव माबा जाजोबाय नामा दै दै जाजोबबाय नामा?
दैयालाय जाबाय एसे बिदिनो बेनो जानाय बेनो जायो जायगायावनो जादों जायगायावनो जायाखै
ओ माइ माइ गायजाजोबनाय जाबाय नामा?
माइ गायदों माने दायो मानसिफ्रा खारायगासिनो दङ आमथिुवानि सिगां गायहैगोन नामाथाय।
आतसा आतसा
नोंसिनिहाय ओरैनो खारायबाय ना खाराय जेनाखैनो सोरबा सो
जोंनिथिंबो सोरबा बा खारायबाय माने दै दैया गैथ'वा अबेबा दं अबेबा गैया जा दं आरो दैया
नोंसिनि उनाव गायो खोमा ना होमबा
उनाव एसे थाब गायो गायनायालाय। सोरबा सोरबा ओरै जोंनिथिंना खारायबाय दै गोनांफ्रा दै गैयि दंथयो आरो
आतसा आतसा। जोंनि खिथ थांनाय बोसोरफ्रावथ दा खावसेयबो देग्लाय गैया माथो अखायाबो दानिया खोथिया फोनायखौ
उम उम अखाया औ दा मा जालांङो बो- बोथोरा माथो बोथोर माबाबा मा होनो अखा खम जाहैग होनदों जेनेबा ओइ गाय गायनाय समाव
गायनाय फुनाय समाव
औ
बुंनो हाथआ दा बोथोर
आ
मालायनियाव मेचिन भारा लायो बिलाइसे फोनांबाय
औ जोंथिंबो बिदिनो बारा लायनानै फोनांदों
ह
जेनेबा खोथिया खोथिया फोननाय समाव मा बोराय फोनो जेनेबा हासार होनांग
सिगांफोरबायदिलायला दानिया बिदिनो गोबोर हासार एसे गारदों उम
जेनेबा मा होनो मिजिगआव अर्गेनिक हासारफोर बाहायना होदों नामा
बायनानैथ बिदि जेरै गोबोरफोरबो होदों आरो जोंनिया बे इउरिया सिउरियाखौ खौथ बायना होआखै बारु
दानि अरगेनिक हासार बाहायबासो एसे जायो खोमा दं जाबोराबो
हासार बाहाय बासो एसे जौबोयो नालाय माथो खालामनो आरो गोदोनि
सिगांफोरनि बायदि नंला माथो
ला नोंनायालाय
उम सिगांफोरथ दााबायदिबाव अखाबाय दैयोमोन
बैफोरावबो दै दैफोरा जोंथिं माने ओरै सा लाइनथिं एसे खम जालांदों माने
आतसा
जोंनि साहा साहा
जोंनियावबो बहुद खम जालांबाय माथो खालामबावनो आरो बिफां -लाइफाङाबो खमायलांबायना
औ लाइफांफोरा खमायलांबायथ' आरो आफहावायाफोरा बेयावनो खमाय लांबाय
औ
ओरैन‍ो फख्रिफ्राव नाफोर हगारबायदोंना बायाखै नोंसिनिया
जोंनाथ' फख्रिया दंमोन फख्रिया ओमफ्राय फख्रियाव ना हगारा आरो जोंना फख्रिया बारा मोजां नोङि
आदसा दैफोर जायाखै नामा फुख्रिफ्राव?
फख्रियाथ' जाबाय खोमा नायहैनाय जाया एसे गोजान जायोना ननिफ्राय फख्रिया माने
दा मा होनो नोंस्रा हगारबाय नामा? फुख्रियाव नाफोर
औ
आ जेनेबा मा मा
रौ -रौ मिरगाफोरखौनो हगारबाय नआव जानो आन्था जोंनियावथ' फाननो थाखाय हगारनायानो जायाना
औ औ
उफाय गैया बेफोरखौ हगारनानै एसे न'आव जानो आन्थाखौ
आ
खबरफोरा मोजां ना नोंथांना
मोजां मोजां मोजाङालाय
ओरैनो नोंसिनिखाय गायनाया मा समनिफ्राय गायो आमथिसुवा गायनायनि सिगांना आमथिसुवा नि सिगां ना
जोंथिंनाबो बिदिनो गायो आमतिसुवानि सिगां गायो सोरबा आमफ्राय एसेबां आमतिसुवा आं बायखांनानै गायो माने
आदसा -आदसा
दानिया ओरै जायो औ मोजां जायो जानायालाय ओमफ्राय दाना आमथिसुवानि सिगां गायखांबासो माने दैफोरखौबो मोननाय जायो माने ओमफ्राय ओरै आमसुवा बायखांनानै गायबा दैफोरा एसे खरानि जाहैयो आरो माने
आतसा आतसा आतसा। जोंनियाबो आमथियानि सि गांनो गायोमोन नाथाय थांनाय बोसोराव आमथिसुवानि सिगां गायनानै ओरै खरान मोनहैदोंना
औ।
खरान मोनहैदों माने ओरै आमसुवा बाय थारनानै ओरैजाय अखा हाहैदों ओमफ्राय आमसुवानि सिगां गायनाया माने ओरैनो हाग्रा जानानै बांसिनानो माइ मोननो हायाखै बेखायनो माने देग्लाय आमसुवानि उनाव गायनो थादों मानसिफ्रा।
आतसा।
मा जायो बोथोरा देग्लाय मा खालामो।
दैज्लांनि मैगं थाइगंफोर गायदों नामा नोंथाङा?
दैज्लांनि मैगं थाइगंथ' दा गै गया ओरैनोसो न' जानो आनथा खांख्रिखला दङ एसे माखासे मैगं दं आरो
अ जे जेनेबा दैज्लां बोथोरनिनि आबादाव नोंसिनथिं मा मा मोननाय जायो?
दैज्लां बोथोरनि आबादा मोनोलै गायग्राफ्रा ओरैनो दायो जोंनिखि ट्रेन्दिं सोलिबाय थानाय बानलु सिब्रुफोरखौ गायदों।
अ आदसा।
बानलुफोरनि गेजेराव मैगं थाइगं आथ' इदिनो थायबें सायबें दङ। सबाय बिमाफ्रा
बहलफोर गाया नामा बहल जिंखाफोर?
बहल जिंखा गायाखै जोंनिथिं।
आदसा आदसा।
नोंसिनिखैलाय?
जोंथिं गायदों गायनायालाय ब बहल गायदों जिंखा भिन्दिफोर गायदों।
आदसा आदसा।
खुमबा खुमब्रा गायदों।
खुमब्राफोर आबादा मोजां जायो ना नोंसिनिखैफोर? आबादफोराबो
आ गोरान आबादफोर फोराबो जायो जानायालाय औ
जोंनि खथ गोरान आबाद मावग्रायानो गोबां खम
आतसा
दे होमबा ना बिदिब्ला
औ दे
औ